हेल'
होम
हेल'
उ खोनायाखै
औ खोनाबाय दासो।
ओम
बैसागुनि सोमोन्दै रायल्लायनोसै‌।
औ
बैसागुखौथ' ओ बयबो मिथिखायो नङा होमबा?
ओम
बैसागुआ जाहैबाय बर'फोरनि देरसिन फोरबो।
ओम
जोंहा बर'फोरा फोरबो हिसाबै मोनबा फोरबो दङ। बेनि गेजेरावनो जोंहा बैसागु फोरबो। जाय ओ जायखौ जोङो गोदान बोसोर होननानैबो मिथियो ओ बर'नि।
हेलौ
खोनादों?
अ खोनाफिनबाय दे।
ओ बैसागुआ जोंहा जागायो होननानै बुङोब्ला सैत्र दाननि जोबथा अक्ट'निफ्रायनो जोङो ओ जागायो। जाय दिनावनिखि ओ जोङो मोसौ न'खरनि मोसौ मैसो बायदिफोरखौ जोङो थुखैनाय हाबाफारिखौ जोङो बै दिनखालि मावफुङो। बे ओ मोसौ बोरमा थुखैनायाबो ओ जोंनि बैसागुनिनो मोनसे बाहागो।
ओ मोसौ थुखैनायाव जोङो मा माबोरैहाय मा मा मुवा-बेसाद बुथुमनानै जोङो ओ थुखैनाय जायो। बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंजागोन नामा?
ओ ओरैनोथ' मा होनो मोसौ थुखैनायावथ' फान्थाव लाव ओमफ्राय मा होनो बेखौ थाराय ओं थाइखा
हालदै जिखुनु जि बुस्थुखौ माने ओ जोङो ओ न'खराव मोननो हायो बेफोर बुस्थुखौनो मुवाफोरखौनो जोङो बाहायनाय जायो आरो जेनेबा।
ओं
जोङो गिबियाव ओ सानसे सिगाङावनो बा ओ थुखैगोन खालि फुङावनो जोङो बुथुमनानै बेफोरखौ ओ मोनसे संद्राय बा सान्द्रियाव लानानै जोङो ओ हानानै लाग्रो हानानै जोङो माला सुयो। माला सुनानै जोङो ओ मोसौ-बोरमा मैसोफोरनो जोङो गान होग्रोरानै लायो।
उम
लोगोसे जोङो ओंखाम ओंखाम दोनि बा सारायनि
हांगारखौ जोङो एरख'नानै ओ बे- खौ थाव गुबैजों लगायनानै जोङो रायदों बा दिग्लिथि बिफांनि बै देन्थाजों जोङो ओ थुनानै जोङो मोसौ बोरमानाव जोङो ओ फोथा फुननाय जायो बा मोदोमाव जोङो गाब फुननाय जायो आरो।
ओमफ्रायो बे गाब फुननायखौ थालिरनि बे देनथानि माबाखौ जोंबो बानायनाय जायो। बबेबा बबेबा जायगासिम।
बेनि उनावथ' जोंहा मोसौ थुखै खालि ओ खांनायनि ओ उननि साननिफ्राय बा बैसागोनि से थारिखनिफ्राय जोङो ओ मानसि बैसागु जाहैयो।
औ
जाय दिनखालिनोखि जोंनि ओ हिन्दु सुबुंफोरा। बैसागु फालिग्राफोरा फुङावनो ओ सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां आनान गसाइखौ आरज गाबो।
उम।
बेनि उनावहाय जोङो ओ उन्दैफ्रा न'खरनि उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ बा बिमा बिफा, बिबै बिबौखौ खुलुमो।
मान होयो।
बोर लायो। बेयो जोंहा गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोबाय थानाय मोनसे परम्परा होनना बुंनांगोन। बैसागु फोरबोखौ जोङो ओ गेदेरा जेब्लाबो उन्दैखौ बोर सारस्रियो आरो उन्दैफोरा जेब्लाबो गिदिरफोरनिफ्राय जोङो बोर लायो आरो।
उम। ओमफायो बे मोसौ बैसागुआव जे फोथा फुनो, बे फोथा फुननायजों मायबा सिफुं फोथायनाय दं नामा? माने आं खोनादों दंखौ। ओमफाय नों मा सानो?
ओ सुबुं फोथायनाया थानो थागोन। मानो होनोब्ला बेयो जोंनि ओ बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि ओ भाबै जोङो बे मोसौ थुखैनाय हाबाखौ जों मावफुंबाय था मावफुंबोबाय थादों।
उम।
जाहाथे जोङो ओम बोसोराव खेबसे ओ मोसौ ओ मैसोजों जोङो बोसोरसे मानि ओ हालेवनानै बा बायदिसिना खामानियाव बिसोर खौ बाहायनानै जोङो ओ जोंनि न'खरनि आबाद मावनाय बा बायदिसिना खामानि जोङो ओ जोङो बेफोराव लानाय जायो मोसौफोरनिफ्राय जों हेफाजाब मोनो। बेखौनो जों ओ मान सनमान होनानै बा बेखौ बिसोरखौ फुजिनानै जोङो जेनेबा बेफोरबायदि हाबाखौ मावफुंनाय जायो आरो।
सिगांनिखो मिन्थिनाय बायदियाव ओरै फोथायनायाव बिदि दं आरो बेखौ लानानै फोथायनाया।
औ।
जेनेबा मोसौखौथ' ओ मा होनदों खानानैसो दोनो नालाय। ओमफाय ओइदिनखालि गावनि बैसागु मोसा सौ बैसागु एबा संक्रान्ति खालि ओ मोसौखौहाय उदाङै हगारनाय जायो। बा बिसोरनो गोदान फागा होनाय जायो दुरुं। ओमफफ्राय
औ
बे गोदोनि समावथ' हाग्रा बुहुद दङमोन। जिब जुनारफोरजों लोगोसे थाफानाय जायोमोन संसार जानायफ्रा बर'फोरनि न'खरफोरा बेफोरबायदि थासारिजों माने ओइदिनखालि मोसौखौहाय उदाङै हगारो नालाय बे उदाङै हगारा जाहाथे हाग्रायावहाय जाहै बायोब्ला मोसाफोरा लोगो मोनोबा जाहाथे गावसिनि लोगो सानथों बेबायदि सान माने जुनारनि गाब होदों होयो होननानै बुंनाय जायोमोन आरो। माने औ बिदिबो फोथायनाय दङ माने जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन फोथायनाय दङ।
औ दा जोंहा बेनि अनगायैथ' मोसौ बैसागुनिफ्राय मानसि बैसागु फैबाय मानसि बैसागुनि उनावथ' जोङो बैसागुखौथ' जोङो स्नि दिनसिमहालागैयै रंजायो मोसायो नङा होमबा।
ओम ओमफ्राय मोनसे खोथा मा होनो र'
औ
फुंखादि जायो
औ
बे जानाय दिना
फुंखा जानाया जोङो गुबुन गुबुन ओ जायगा लानानै जायगा जों गुबुन गुबुन जानायखौ नुनो मोनो ओ जेरै जेरैहायबायदि जोङो ओ मोसौ थुखै खालिबो जोङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय हिसाबै जोङो बेदिनखालिबो जानाय नुनो मोनो लोगोसे ओ से अक्ट'खालिबो जोङो गोदान बोसोर बैसागुखौ जों बरायनाय हिसाबै बै दिनावबो जानाय नुनो मोनो लोगोसे आरो स्नि स्नि अक्ट'नि उनाव बैसागुखौ जों बिदाय हरनाय महरै ओ रंजानाय बैसागुखौ जों बिदाय हरनाय महरै स्नि अक्ट'आवबो जों जानाय जायो आरो।
ओम।
बे खुंखा जानायावनो जोंहा ओ गुबुन गुबुन दोरोङारि मैगंफोर जोङो बाहायो।
ओम।
जाय मैगंफोरानोखि जोंनि ओ ओ हाग्रा बंग्रा बा बारि बायदिसिनाफोराव जोङो बुथुमनानै मोनो बेफोर मैगंफोरखौनो जों बाहायो। जेरैबायदि ओ दिंखिया खिफि बेन्दों मानि मुनि लाफा सायख' बिदिनो गोबां जाथिनि गोबां मैगंफोरखौ जोङो बेयाव खुंखा महरै महरै बाहायनाय जायो आरो।
बेवहाय बिदिबो होननाय दं जेनेबा सेजौ सेजौ से था मैगं होयो होननाया जेनेबा नंगौ ना नङा होमारोना मायो ना बिदिनो बुंनाय
होयो होनो माने जोङो बुथुुमोब्ला निस्सय जोंहा मैगंखौ जों मोननो हायो सेजौसे होयो। गोबां जायगायावनो होयो नाथाय बबेबा बबेबा जायगायाव जोङो मोनस्निथा मैगंजोंबो जों जानाय खोनानो मोनो।
ओं
स्निथानि नंङाब्लाबो जोंङो बा सेजौ सेथा जों मोनाब्लाबो ओ एसेबांखिनि ओ जों मोनो बुथुमनानै बेफोरनिफ्रायनो जोंङो जगार खालामनानै जोंङो जानाय जायो।
ओं बे बैसागुआवदि राननाय दंबावोना जेन'बा
औ।
ओ मानसि बैसागु सैमा बैसागु दाउ अमाफोरनि बैसागु बे अमाफोरनि फोरबो ओ बैसागुखौलाय माबायदि खुङोमोन? हो